द'
औ
मा खालामदों?
आंङो नै दायो बरथमान बाजारथिं एसे आवगाय निबोनो नागिरदों।
बयलारनि दाना लायदों नामा?
बयलारनि दानाखौथ लायबाय दाख्लै।
आ नोंखो आरो बयलार औ नोंखौ बयलारनि फार्म खुलिदों होननानै खोनादों आंङो नंगौना बाथ्राया?
औ खुलिदों खुलिनाया ओ दुइ थिनि बोसोरसो जाबाय आरो।
उम ओमफाय मा माबायदि माबायदि खु आदसा थुलि बेखौ फिसियो बेखौलाय फिसा बायनानै बोयो ना, दाउदैखौ बियो नामायो।
अ' बेखौथ' सिगाङावहा आंङो कम्पानिनि थ्रुयै आं सिमोन बेखौ दायो थ' गावनो खुद फियो बेखौथ फिसासो बायनानै लाबोनाय जायो। आरो कम्पानिनि लाबब्ला कम्पानिया नों् डाइरेक जोंनो लागैखौ हो फैयो आरो।
उम फार्म सिम होफैयो आरो न' नोंनिसिम। ओमफाय मासेयावहा बेसेबांसो लायो थाइबाफोर लायो मासेयाव बेसेसो लायो?
मासेयावहा मासेयावहा दायो आं ङो बिदिनो नौ थाखा एगार थाखा बिबदिहै बायो आरो मासेयावहा मालाबा मोजां एसे जोलैया मोजांब्ला
औ
ओ बिदिनो फनद्र थाखा सैद थाखा बिदि लायो आरो।
ओ जोलैयाबो माने बेलेग बेलेक थायो आरो न'।
औ जोलैया गुबुन गुबुन थायो। अबेबा अबेबा जोलैया माने थाब देरनो रोङा। बेबायदि आरो‌।
उम उम
आरो कम्पनिनिफ्राय कम्पानिनिफ्राय नोंङो जुदि फियोब्ला बिसोरो केजियावहा नोंनो बिदिनो अथ्र थाखा फन्द्र थाखा बिदि दाननानै गालाङो आरो। गासिबो गासिबो आदारफोरा बिसोरनि जागोन।
आथसे
आदार आरो मुलि गासिबो नों जास्ट नायनांगौल आरो नखौ नोंङो बानायनानै लानो गोनां जायो आरोखि।
आदसा न' न' बानायनायखौ फैसाखौ सोर होयो?
फैसाखौ नोंनो बानायनानै लानांगोन आरो बेखौ न'खौ। फैसार फैसारखौ नों गावनो गावनिजोंनो दिहुननांगोन बेखौ।
उम दा बिदिबाथ नोंथाङा औ
बेनि गेजेरावनो जुदि नोङो हाजारसे बा फास्स' बिनि जायगा बानायना लाबाय बिनि गेजेराव नोङो फासस' नोङो बिसोरो कम्पानिया जुदि हरदोंब्ला नोङो गावनि खुद दुइस'सो फिसिदेरना हायो आरो बिसोरनि आदारजोंनो औ एक्सट्रा होयो आरो बे नोंनि मुलाम्फा जागोन आरो
नोंहा बि दाथ' गाव फारसेन जाहैबाय बै समाव जेबा कम्भानिनि गेजेर जोंहा कम्भानि बे खुलिनायाव बेसेसो थायो मोन आरो दानि पारसिनेल'हा बेसेसो लाबथाय दिफारेन्स दोङ नामा आलादा गुबुन
दिफारेन्साथ' गोबां दिफारेन्स दं जेनेब्ला पास्सतआव फियोब्ला नोङो फर्टिफाइभ देस ब्रैजिबा सान नों नांगौ जायो ब्रैजिबा साननि उनाव बेखौ फाननाय जायो अब्ला नोङो मथा मथि गासैखौबो गारनानै माने थामजि रोजा ब्रैजि रोजा बिदि मोनो आरो नोङो
औ
बिदि आरो नोङो फर्टिफाइभ सानावहा ब्रैजिबा सानावहा ब्रैजि थामजि रोजा बिदि थायो आरो आरो जुदि नों गावनो जुदि फियोब्ला
आतसा आतसा आतसा
गावनो जुदि नों फिसियोब्ला नोंहा प्रफिटआ एसे बारा जागोन आरो आदारफोरखौ गारनानै नोंहा ओ दाइनजि रोजा स्निजि रोजा बेफोरबायदि थागोन आरो
आदारखौ गारनानै
आदारखौ गारनानै बेबायदि आरो
ओमफफ्राय नोंहा हमनानै ला नों दा बेसेसो लाखियो फिसाफोरखौ
आंथ' इसेबां लाखिया आं हाइस्ट लाखियो फास्स' सयस'
पासस' सयस' बिदि लाखि
ओ ओमफ्राय मास बेसेसो आदार जायो बेनि आदार जानायफोरा मा बे आदारनि जानायनि नाम
आदार आदार जानाया बे फुङाव खेबसे नोङो सारनो नांगोन आरो बेलासि खेबसे सारनो नांगोन आरो
ओ आचा दानाखौ
औ दानाखौ आरो नोंहा औ बिसोरनि जानायनि दाना दं नोंहा सप्ता मोनसेनि दाना दं मास मोनसेनि दाना दं आरो देर मासनि दाना दं नोंथाङा मोनथाम मोनब्रैसो कुवालिटिनि द दाना दं आरो बेयाव सप्ता मोनसेसिमहालागै नोङो एसे फिसा साइसनि दानाखौ होनो गोनां जायो
उम
आरो मास मोनसे जुदि जाबायब्ला सप्ता मोनसे बारबायब्ला बेखौ आरो एसे मिडियाम साइजनि आदार खौ होनाय जायो बेबायदि आरो
बेबायदियैनो फिसिगासिनो आरो
ओ ओमफाय नों दा खुसा फानदो ना? फायखारि बिदिनो।
फायखारि फायखारिबो फानो आरो। खुस्राबो लांफैयो सोरबा सोरबा बांसिनै फायखारि हरनाय जायो। मानो होनना बुङोब्ला नोङो गासै इसिबां बुरजा दाउखौ माने फायखारि हराब्ला नोङो खुस्रा फानजोबनो हाया।
औ औ औ।
बेबायदि आरो आङो दायो सेजौ स्निजि सेजौ द'जियावहा बिदिनो फानगासिनो।
फानगासिनो मासेयावहा।
केजियावहा।
आचसा केजियाव ओरैनो मासे देआ खै केजिसो दुइ
ओरैनो मासे दाउआ हायस्ट नोंहा ब्रैजि बिबा दिन नोङो जुदि एसे बारा लाखियोब्ला बाजिदिन फोर लाखियोब्ला माने बेखौ थाम केिजिफोर बेफोरबायदि जायो आरो थाम एनिफ्राय सारि तिनि। बेफोरबायाददि जाहैयो आरो।
बेन' मोजाङैनो। फास्स'सो फायो खोमान' मासे दाउआव बिदिबा?
मासे दाउहा औ बिदिनो फासस' सारिस' बेफोरबायदि फैयो आरो।
उम।
आरो बांसिनै ब्रैजिबा सान जानाय लोगो लोगोनो फाननाय जायो। बांसिनै नोङो जुदि गिदोर खालामनानै जुदि लाखियोब्ला माने आदारखौ बांसिनै जायो माने।
नैदिबा मास मोनसे जाबावानो फानजायो।
फानो फाननो हायो ।आरो ब्रैजिबा दिन जाब्लानो।
उम ओमफ्राय नोंखौ लांफैनाया बियो लकेलनि लांफैयो ना गोजान जायगानि?
लकेलनिबो लांफैयो आरो एसे गोजान जायगानिफ्रायबो लांफैयो।
उम
आरो सोरबा लकेल दामग्राफोर थायो बिसोरबो लांफैयो। आरो बिदिनो टाउनफोरावहा राननानै होयो।
आं राननानैबो हैयो।
बे बिदिआरो। औ बेबायदि।
ओमफ्राय बेनि न' थानायफोरा बेसेसो गिदिर जायो ओरैनो फासस'था दाउ बारा हाजारथा दाउ दोननो?
पास्स'था जुदि नोङो लाखिनोब्ला एसे गोदोरानो नांगौ जायो। नोंहा मिथिं बिस मिटारसो नोंहा गोलाव आरो दस मिटारसो बिदिनो गुवार बेफोरबायदियाव नोङो। फासस' सारिस'सो एसे लाखिजागोन आरो बेबायदि आरो एसे गिदोरखौनो नांगौ। जायो आरो बेखौ बिनि जि जिथु सिङावहा फ्लरावहा बिनि गाहायाव आ जोंहा जुजाय होनाय जायो। जुजाय होनानै आरो माखासे पाउदार सारनाय जायो एन्टिबेक्टेरिया। बिदि ब्लिसिं खालामनाय जायो। स्प्रे खालामनाय जायो आरो बेखौ जोंहा सोलायबाय थानाय जायो आरो जुजाइखौ आरो जोंहा दंफां हानायनि गुन्दै बेफोरखौबो होनाय जायो । खम खरसाव बुंनो थाङोब्ला
ए
आरो बिनि उनावहााय जिथु साइडनि वाल इन्जुर बेखौ जोङो नै फुट खालामनाय जायो आरो। गोजौखौ नै फुट आरो बिनि जिथु न'नि जिथु साइड बियो सा सानजा आरो सोनाब गलि बानायनाय जायो आरो माने
हुम
माने फुंनि ओंखारनाय ओंखारजेननाय सान सान्दुं मोनजानाय जानांगौ। आरो हाबनायनि सान्दुं मोनजानाय जानांगौ आरो
ए
आरो गोजां बोथोरावस' टेम्पारेसार नांगौ जाहैबाय
औ औ औ आंनायाव बै दाउनि नों बुंनाय बायदि जुजाइ बा दंफां गुन्दै बेखौबो बै गय बिफांफोराव आबाद होयोब्ला मोजां जानायखौ नुयो बेनिखायनो बायनाय। नुयो नोंथाङा फानो नामा?
फाननायाथ' फानो बिबदिनो औ सोरबा सोरबा माइयावहा सारनोबो लानानै थाङो। औ बेयावबो फैसा दं माइआव सारनोबो लानानै थांनाय जायो बेखौ
हा
बेबायदि आरो
बिदिआ गासैयावबो मुलाम्फा दं आरो ना, ।
औ
ओमफफ्राय बै गोजां बोथोराव बेयो जोंनि लकेला दाउआ जेरै बेमार जायो बिब्दिनो बेमार
औ बेमाराथ' नोंहा सब हपथायै नोङो बिथिं भिटामिनखौथ' होखाबाय थानो गोनां जायो आरो भिटामिन होयोब्ला। बा दै गुदुुङावहा होनो गोनां जायो आरो। दै गुसु होनो हाया आरो बिनि मुलिया लकेल दाउखौब्ला जोङो मेगनाव होयो द्रप ब्रयलारनिखौबा जोङो गांखंआव होनाय जायो आरो बिजिखौ
बिदि आरो माखासे प्रटिननि थाखाय
आरो माखासे भिटामिननि थाखाय आरो माखासे इनफेकसननि थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो
आदारजोंबो होफायो नामा?
हा
आदारजों होफायो नामा होनदों? दे होमबा जों दिनि दिनि होमबा नों गोबां बाथ्रा मिथि दोननो सै होमबाल। दोनथ'नोसै खोमा दे।